हेल'।
हेल'।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथां खुलुमबाय।
औ मा खालामगासिनो नोंथाङा?
औ आङो दङ ओरैनो जिरायना।
औ औ आंबो दंथ'यो बेफोरबायदिनो
औ औ मोजांना नोंथाङा दासान्दि?
औ मोजांथ' दासान्दि।
औ।
अह नोंथाङाबो मोजांथ'बा?
औ आंबो दासान्दि मोजाङानो दों थ'यो।
औ ओ दाना जों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै। अह आयदाया जाहैब बाय माने जोंनि सा सानजा ओनसोलनि मिथिंगायारि माने मिथिंगायारि नुथाय मिथिंगायारिनि सायाव आरो। अह दाथ' जोंना सा सानजा ओनसोला बिफां लाइफां एबा हाजो हालाजों बुंफबनाय नालाय
औ।
ओ बिफां लाइफां हाजो हालाजो बुंफबनाय। जोबोर समायना आरो।
औ नंगौ।
जोबोर समायना जायगाफोराहाय माने गोजौ हाजो
हाजो ओनसोल औ।
हाजो सेर सेर माने
दैमा दैसा बेफोर मिथिंगायारि नुथायदों आरोना, जोबोद समायना।
औ औ। औ।
नोंथाङा हाजो ओनसोलखौ मोजां मोनोना बिदिनो हायेन ओनसोलखौ मोजां मोनो?
औ जोंथ' बिब्दिनो हाजो सेरनिनो सुबुं नालाय माने हाजो हाजो सेर औ माने मोजांसिन मोनो आरो। हाजो सेर सेर माइ ने जायगाफोरा एसे बारहावा मोजां नालाय। बारहावा जों मोनो माने माने जायखौ जों हां लायो अक्सिजेन बेफोरखौ मोजाङैहाय मोननो मो
मोननो हायो औ नंगौ मिथिंगानिफ्राय आरो ना। औ।
जोंहाथ बेफोर बादिनो हाजो सेरनिनो सुबुंखा नालाय हाजो सेरनिनोखा बिनि थाखाय माने जोङो गुबुनावहाय थांनो बांद्राय मोजां मोना आरो।
औ
बुनावहाय थाङोबा जोंहा माने बारहावाया एसे सोलायनाय बायदि जायो नालाय एसे खस्थ' मोनो आरो
औ नंगौ
जोङो बारहावा मोजां बारहावाखौ जाबाय थानाय जायो नालाय। गुबुनावहाय थांनो बेफोरबायदि मोजां मोनो आरो ओ जोंनि बेफोरबायदि सा सानजा ओनसोलावथ' गोबां बेफोरबायदि हाग्रामा जेराव मानास माहारियारि हाग्रामा बेफोरबायदि गोबां हाग्रामाफोर माबानानै दङ आरो ना
औ नंगौ हायुंआ
माने औ हायुआारि हाग्रामा बेफोरो माने औ औ आं मानासाव खनसे थांफेरबाय आरो खनसेल' थांबाय।
औ बेयाव थांनानै नोंथाङा माबोरै नांखो गोसोखौ?
औ औ आंथ' जोबोर मोजां नांदों माने जोबोर मोजां जायगा। बारहावानि थाखाय जोबोद मोजां जाय गा माने सेर सेर साहा बागानबो नुनो मोनदों माने साहा आबाद मावनाय जायो नालाय बेथिंजाय साहा बागान सेर सेर जोबोर मोजां आरो समायना जायगाया। ओ आङो थांदोंब्लाबो माने ओ बेफोरबायदि हाग्रानि सिङाव हाबलांनो मोनासै आरो थांदोंमो अब्लाबो माने जोङो दैमा सेर बैथिंजाय मानास हाग्रामाजों नांजाबना थानाय बेखौ दैमा
औ बिदिनो बुङोमोन नामा आंबो बावबाय
औ औ बेवहायालागै थांनानै फैदों आरो
औ
बेहालागै नायनानै फैदों जोबोर मोजां जायगाया माने जेराव ओ भुटान आरो भारतनि सिमानि माने बेखौ हाग्रामा होननानै बुंजायो आरो औ बेल' नङा जोंनाव गोबां दं। बेफोरबायदिनो फिसा फिसा जायगा जेराव जों थांनानै जोबोद मोजां मोनो आरो
औ आंबो थांफेरबाय आरोना खनसे आगो गोल खनसे थांफेरदोंमोन लोगो फोरजोंहाय थांदोंमोन बेयाव थांनानैहाय गोबां मोजां नांदोंमोन आरो गोबां बेयाव हाय माने गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर नुनो मोनो आरो ना जेरैहाय मै देब मैदेर मोख्रा दिनो गोबां बायदि बायदि आरो ना हाग्रानि जा जिब जुनारफोर बेफोर खौ नुनो मोनो
नोंगौ नोंगौ ओ मानास माहारियारि हाग्रामाया थ' गाहाय ओ मोसानि थाखायनो मुंदांखा नालाय ओ बेवहाय मोसाफोरखौबो नुनो मोनो आरो माने खोनादों जोङो आं थांफेराखै नुफेराखै। ब लायबो माने बेहाय मैदेर दङ मै दङ दावराइ दङ
औ नों
बेफोरबायदिनो ओ गोबां जिब जुनारफोर दङ आरोना नायथाव माने नायथाव जानाय ओ फारसेथिं गान्दा
औ बेयाव गासैखौबो मोननाय जायो बे जिब जुनार औ समायना समायना दाउरायइफोरबो दङ बेहाय
आङो थांनायावहाय आङो मैदेर आरो दावउरायाइल' नुनो मोनदों आरो माने जों ओरै सिाव सिङावहाय
हाबासो औ बिदिनो जोंबो सिङावहाय हाबनो मोना हाबासो आरो ना। बेयाव ओ बायजोनिफ्रायनो नुनो मोनो। आ बेहाय हाग्रानि मोसौ नुनो मोनदों। आरो मैदेर आरो बिदि दावराइ ओ। मोख्रा बिदि नुदों। आरो ना?
औ औ। बेवहाय दावरायइफोरखौ खौ इसे नुनो मोनसिनो आरो माने खाथियावनो फैना थायो नालाय। मोखाङावनो फैना थायो नालाय जोबोद समायना माने जोंनि जायगायावनो बेफोरबायदिहाय दाउ दं माने जोबोर मोजां मोनो आरो गोसोखौ। नायनानै। औ जोबोर मोजां मोनो। जोंनि हायेन ओनसोलाव माने जोंनि खाथियावनो बेफोर बायदि दं एसे गोग्गाथावना।
औ नंगौ आरो नोंथाङा बिनि अनगा माबेबा जायगायाव बेरायफेरबाय नामा?
औ आंथ' बेफोर बायदिहाय बांद्राय बेरायफेराखै माने जोङो माने जोंनिहा माने खाथि जायो नालाय बेहाय सुक्कि। सखि सखि। केे हाजोमा बेवहाय जेराव जोङो पिकनिक स्पट होननानै मिथियो बेखौ बेवहाय थांफेरबाय आङो बेफोर बायदि बांद्राय थाङाखै आरो। ओं। ओ खननै थांबाय आरो खननै।
औ।
खननै थांबाय आं बेहाय माने गिबियावहाय लोगोफोरजों थांदों। सेकेणड टाइमबो लोगो जोंनो। थांदों आं बे
बे बे जायगायाहाय हाजो ओनसोल हाजो ना।
औ औ माने औ। माने। ओ जायखौ जों हिमालय हाजो हिमालय हाजो होननानै बुङो। औ भुटान भुटानजों नांजाबनाय ओ बेवहायनो माने हाजो सेरावनो मोनसे पिकनिक स्पट बानायनानै दोनदों। जेराव गोबां सुबङानो फैयो ओ बेवहाय
दाब दाब जायगानिफ्राय।
थांदों माने बेहाय दैमा बोहैबोनाय दं दैसा ओ ओमफ्राय हाज ओ हाजोमा लारि माने जोबोर मोजां आरो नायनो। ओमफ्राय आङो। बे सा सानजा ओनसोलनि जाय गा हिसाबै दाखालि दाखालि बावैसो माने भुटान भुटान गेटसिम थांनानै फैदों आरो दाखालि बावैसो अ माने आं बेफोर बायदि थांनाय जायाखै माने सेकेण टाइम सेकेण टाइम आं दाखालि बावै एसे सिगाङावसो खनसे थांदोंमोन। आरो नै दाख्लिय खनसे। थांबावदों आरो गाबोनबो थांबावगोन ओ जोंङो माने मोनसे खामानिनि थाखाय थांदों अहाय भुतान गेट सिमल थांदों आरो ओरै हाबनो मोनाखै हाबहैयाखै जोङो भुटान गेट सिमल थांनानै फैदों माने भुटान गेटनि एसे सिगाङावहाय जोंहा मोनसे बेफोरबायदिनो खामानि दङ बेवहाय थांदोंमोन आरो आमफ्राय जोङो गेटखौ नायनो लुुबैनानै माने गेटसिम थांनानै फैदों आरो औ बेवहाय माने
आंबो आगोल थांदोंमोन खनसे बे भुटानावहाय दावबायनो थांदोंमोन आरोना बेयाव थांनानैहाय गोब गोबां गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय बेरायनो फैनाय दावबायनो फैनाय मानसिफोरखौहाय लोगो मोनदोंमोन आरो
औ औ नंगौ बेवहाय गोबां सुबुंफोरानो दावबायनो फैयो आरो माने जोंनि जायगाया एसे एसे मोजां माने बारहावानि थाखाय मोजां आरो जोंनि मा होनो बेखौ मिथिंगायारि मिथिंगायारिया जोबोद नायनो समायना नालाय बेवहाय गोबां सुबुङानो फैयो आरो। ओ जेराव हिमालय हाजो जौसिन हाजो। बेखौ ओम बेवहायनो माने बेयावनो फैनानै माने खाथियावनो नुखायो। फैयो नालाय बेनिखायनो गोबां बुंआनो फैयो आरो बेहाय नायनो। मङाय हाजो टारिखौ मोजां मोनो। थांनो नायनानै जोबोर समायना। बिदिनो दङ दैमा दैसा। आरो दाउसिन दाउला फोरनि गाबनाय बे फोरजों माने जोंनि मिथिंगायारि सम बा एसे समायखाङो आरो माने औ। बारहावा मोजां बारहावानिबो मोजां आरो बेफोरजों समायखाङो। बिफां लाइफां गोबां बिफां लाइफां औ।
नोंथाङा ओ पार्कफोराव बेरायनानै मोजां नाङो ना नाङा?
औ औ आंथ' बेफोरबायदि पार्कआव थांफेराखैनो होनजायो आं थांफेराखै खनसे बेफोरबायदि माने थांनो लुबैदों नाथाय थांथ'नाय जायाखै आरो माने थांगोन माने सानसे नायगोन होननानै साननानै दङ। माने जेब्ला सम बे अब्लानो थांसिगोन माने आं थांफेरा। खै आरो बेफोरबायदि नोंथाङा थांफेरबाय नामा?
आंथ' बिदि ओ गिदि एसेबां गिदिर गिदिरावथ' थांफेराखै। जेनेबा खाथि खाला फोरावहाय थांफेरबाय आरो खाथि खाला फिसा फिसा पार्क बेफोरावहाय आङो थांफेरबाय
औ औ औ औ बेराय
औ नोंगौ नोंथां अब्ला नोंथां दोनथ'नोसै नामा?
औ
थनोसै औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो औ दे बिदिब्ला